हेल'।
खोनाबाय आं खोनाबाय आं खोनादों नों औ दे बुं। औ।
औ बुंलाय।
दे बुंदो नोंनि टपिकखो मा रायलायनो?
औ औ बिनिथ तपिक आ जाहैबाय जुनाद नि सायाव रायलायनो नागिरदो
औ दे। औ औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों बुं दे।
ओ औ। जिप जुनारनि
उ
अ ओ औ नोंसोरनि ओनसोलथिंजायलाय मा मा जिब जुनार मोनदों नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनि थ' जिब जुनार हो अब्लाथ' जों न'आव फिसिजानाय जिब जुनार हिसाबै जों मोसौ। मोनो मोसौ मैसो फसो बोरमा
औ
बे अमा बेखौनो जोङो मोनो आरो। आरो जुदि हाग्रानि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बिदिनो मैदेरफोरखौ जों नुयो। मैदेर एनिफ्राय सि सियाल आरो बिदिनो माबा ओ मा होनो नेवलाय।
औ।
बेफोरखौ जोङो हाग्रानि मोनो ओमफ्राय सैमा माबा बेनो आरो ओमफ्राय बेलेग ओ जोङो गोदो बायदि बे मोसा मै बेफोरबायदि नुला आरो जोंनि जाय। ओमफ्राय मोख्राफोरखौ माफा मानै बिदिनो नुयो आरो। मोख्राफोरखौ ओमफ्राय बिदि गुबुन जुनारजों ओ नुनो थांङा आरो। आ हाग्रा ग्राफ्राबो गैला नालाय ओमफ्राय बेफोरखौबो जों मोननो थांङा आरो नोंसिनि जायलाय?
जोंनि जायथ' ओ माने जोंनि जा न'आव फिसि जानायखौनो नुनो मोनो हाग्रानिखौथ' नुनो मोना एसेबां हाग्राबो गैया जाहैबाय नालाय जोंनि
औ औ भएस खो खोनायाखै आं नोंनिखौ हेलौ नोंनि भइसखौ जेबो खोनाफैयाखै हेलौ
माने न' सि दानाय बेफोर अमा सैमा बोरमा
औ ओमफ्राय बे दानिया उम ओ नोंसोरनाव मोसौफोरखौ बे मा माबायदि गिदिर जा जारसि मोसौ फिसिना फिसिया नोंसोरनि साइडआव हेलौ हेलौ हेलौ आं भइस जेबो खोनायाखै नोंनि हेलौ हेलौ